अ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
अ उनदुबाय नामा नों
उन्दुनायाथ' उन्दोनोसो लाहार फाहार खालामबायमोन नोंथां।
अ अ बिदिबा दसे सम रायज्लाय जागोन ना? मोनसे आयदानि सायाव अ औ अ अ। माने आं नोंथांजों ओ माने बर' समाजाव बा औवानि बाहायनाय बा मा मा खामानियाव बाहायो बेफोरनि सायाव ओ बा सावरायनो होननासो नोंनो आं फन हरनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
जागोन ना बिदिब्ला आङो आं जागायसै आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो ।
औ दे फोरमायदो नोंथां।
माने ओ बर' समाजाव बा बर'फोरा औवाखौ माने मा मा खामान' खामानिफोराव बाहायो होनना बुङोब्ला माने बर'फोरनि जोनोमजों जोनोमनिफ्राय लानानै थैसासिम औवानि बाहायथि खौ नुनो मोनो। जेरैबायदि जों जेबा सासे गथ' गोरलै जोनोम जायोब्ला नि नारि हानाय बेखौ माने औवानि औवानि सिजोंनो हानाय बेबायदिखौ नु यो आरो बेबायदिनो थैनाय समावबो जोङो माने ओ गोथैखौ औवाजों जों औवानि बाथि बा औवाजों बान गारनायखौ नुनो मोनो औ। माने गोदोनि समाव माने बे माने सुबुं फोथायनाय होनाबो बुंनांगोन। ओ माने औवानि सिजोन हायोबा माने गुबुन ब्लेटफोरजों हायोब्ला माने ओ गाराय जायो बा मु हाब्राना बेबायदि होननानै बुङो आरो बेखायनो औवानिजों औवानि मिस्लिजों हायोबा थाबोनानो बा मुज्रा माने साइद माने जेबो खहा खालामा होनना बुङो आरो। बेनि खायनो गोदोनिफ्रायनो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जोंनि समाजाव । औ बेनिफ्राय लानानै औ औवाफोरखौ जों गोबां औवाजों हेबनाय बा बानायनाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउ जा बाहायो नङा होम्बा? जेरैबायदि जोङो फुंनि सिखारनायनि फ्राय बा उन्दनायसिम बाहायो होनब्लाबो ओ बे गोरोन्थि जाया। जेनेबा जोङो फुङाव सिखारनानै हिनजाव माहारि बा आइजोफोरा खामानिया जाबाय न' सिख्ला सिबनाय । बे खामानिखौ मावनो थाखाय गिबियावनो माने आइजो फोरा हासिबजों माने खामा बेखौ माने मावनाय जायो आरो। हासिबजों औवानि हासिबजों सिबनायनिफ्राय लाना जेनेबा मैगं ओंखाम ओंख्रि औ मैगं हानाय खादा बेफोरबो माने औवानि नायनो बा नायनाय होनो बुंनांगोन आरो ओ बेबायदिनो आरो गोबां बर' आइजो बा हौवाफोरा जेनेबा मैहुराव बा ना ना मैनि मैहुर खालामनायावबो औवानि गोबां बाहायनाय बेसादफोर बाहायो आरो औवाजों बानायनाय हिनजावफ्रा माने ना गुरनो बुङोब्ला बर' आइजोफोरा जेखाइ खबायाइ बेफोर । औवानिफ्रायनो हेबनाय बा बानायनाय आरो बेबायदिनो फल' सेन बेफोर गासिबो माने औवानिफ्राय बानायजोबनाय आरोखि बेफोरखौ लानानै बिसोर माने ना ओ नाफोरखौ हमहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो ओ बेफोरनि अनगायैबो बर'फोरा जिहेथु आबाद मावनानै गोदोनिफ्रायनो जाबोदों बेफोरावबो माने गोबां औवानि बेसोर बाहायनायखौ मोनो जे बेदि औवानि बानायनाय होनोबा मोनसायनो बानायनांगो आरो बेबायदि लावथि बेफोरखौबो आरो बेजों लोगोसेनो जोंआ मा जायो बै ओ माइ बा खुन्थिया बानना लांनाय बे बा खा‌ बेखौबो माने सुमाना ओ बांसिनानो औवानिफ्रायनो बानायो आरो आरो बेबायदिनो हुखेन हुखेनखौबो जोङो जिगाब खायनाय बा माबा मोनसे फायनायफोराव बा ओ जाबोरफोर नायनायफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आरो गोबां बेबायदिनो बाहायनाय मोनबावो आरो जोङो इनिफ्राय आरो दाला सानद्रि बे खौबोथ' औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो दाला सान्द्रिनिफ्राय लानानै इमफाय ओ बेफोरबायदि माइ सेरखा माइ दिखांनाय सेरखा बेफोरखौबो औवानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो
औ
आरो गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद जोंहाथ' गोदोनि समाव न'खौ माने हानिस लुयोमोन बेयावबो माने खुरसा होनाय खुनथाफोरखौ' माने औवाजों खायसे दंफांजोंबो होनाय जायो। औवाजों होनाय जायो आरो बेरा खाथिफोरखौबो औवाजोंनो होनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव माने औवानिफ्रायनो आरोथ' बेरायबो न'आव बानायस बेयावबो औवानिफ्रायनो बेराफोरखौ होनाय होनाय जायो आरो आथिखालावथ' माने बे औ औवाजोंनो माने ओ न'फोर बा माने ओ दानि पाक्कानि न' लुनायफोरावबो जेनेबा माने ओ न' लुनो थाखाय औवाजोंनो सां बानायनाय बेफोरखौ नुयो आरो औ औवाखौ आरो जोंहा मैगं थाइगं माबा गायनायावबो जेनेबा मानलनाय बिफांफोर ओ माने मैगंफोर गायनायावबो औवानि जों बानायखौ नुयो आरो आरो जोंहाथ' जिनि दलामनो दान्दाफोर बाहायनाय बेफोरावबो औवानि बाहायनाय नुनै मोनो
औ
औ बेबायदिनो गोदोनि समावथ' आलना बेफोरबायदि जि दोननो गैयामोन गोदोथ' ओ बे‌ औवाजिं बानायनाय सिपा बन बा बेफोरावनो दोननाय जायोमोन। आरो बेबादिनो ज ओ खालनि खदालफोरनि माने गन्दफोरखौबो मानिफ्रायनो बानायनोखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
अ
औ बेबायदिनो आरो गोबां माने बुंबाबो बुंजोबनो हाया आरो अबेवानि बाहायखौ बर' समाजाव माने मोनसे मैखोम जायगा लानानै दङ आरो बे औवाया जायखौ जों एंगारनानै औ आरो बे जोंहा गो थैनो बाननाय समाव औवानि बाहायनायजों लोगोसे बे दाहा गारनाय समावबो बे खस्ला हेबनायफोराबो ओ बेखौबो माने औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो औवानिफ्रायनो हेबनाय जायो औ बेबायदिनो गोबां माने बानायनाय जायो औ माने औवाखौ माने जोङो फाननानैबो जायहा गोबां औवा दंङ' बिसिना माने फाननानैबो माने जिउ खुंनो हायो आरो आरो जेबा दायोथ' गोबां जुलिुलि बा हाबाफोराव देक'रेसन खालामो बेफोराव माने औवानि बाहायथियानो दोङो आरो माने जायफोरा गोबां औवा दं बा बेबायदि बिजनेसफोरखौबो खालामनो हायो आरो आथिखालाव औ औ औ आरो बे औवाखौ माने जानाय समावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा औवा मेवाइ बेफोरबायदिखौ बर'फोरा जायोना बेफोरावबो आरो औवानि बिलाइफोरखौबो जों मोसौफोरनो होनाय जायो आरो औ नोंथां औ नोंथाङा माने अे औवानि आरोबाव मा मा बाहाय दंबावो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दा नोंथां औवानि बाहायनाय होननानै बुङोबाथ' जों ओ जोंनि बर' समाजावथ' गोब गोबां जोंनि गेजेराव औवाखौनो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङा जाबायदि बुंबोबाय बेफोरबायदिनो गासै खोथायानो नोंथांनि बुंनो बेरखांजोब्बाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे जों बेफोरबायदि औवा आंनि बाहायनाया जोंना नोंथांमोन्नि बिदिनो जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम जों औवानि बाहायनायखौ नुबोदों आथिखाल सिम दायो जोङो ओ औवाया गैयाबानो जोंनि समाजा ओ आद्रा होननाय बायदि आरो नोंथां मानो होनबा जोङो औवायानो जोंनि जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम बाहायजाखायो जोङो नोंथाङा बुंनायबादिबा नोंथाङा बुंनाय बादिनो जे ओ जोनोम जागोदान गथ थ'नि बे नारिखौ हानो थाखायबो जोङो औवाखौनो बाहायो दा बिदिनो थैनायावबो बेबायदिनो जोङो बानगारनाय मानाय बिब्दिआव जोङो बाहायो दा बेबायदिनो जों आबादजों सोमोन्दो थानायाव जोङो बुंनो हागोन जे आबादजोंबो सोमोन्दो थानाय माखासे जोङो औवानि बाहाय आबादजों सोमोनदो थानायाव जोङो बुंनो थाङोबा हालेवनाय गिबियावनो दा बे हालेव जेननायनि बे हालेवनायावबो जोङो गोबां -माने औवानि बाहायनायखौ जों मोननो हायो जेरैहाय जोङो मोसौ होनो था- खाय लावथि हालेवनायाव बे नांगोलनि दिला ओमफ्राय जोंगाल बेफोरबायदि मै दांखो बेफोरबायाददि जोङो माने हालेवनाय बेफोरखौ जों बाहायो -बेजों लोगोसे आरो जोङो ओ माबा- मा होनगोन बेखौ जोङो आबाद थिखांनाय समावबो जोङो ओ आबादखौ थिखांनायाव जेनेबा बावखा होला बोरैबायदि सिथावबो जोङो मोननो हायो बिनिफ्राय आबाद दिखां खांनायनि उनाव जोङो ओ माइ जेब्ला मारा होगोन अब्ला जोङो हुखेनखौ मोननो हायो हुखेनाबो जोंनि औवानिनो मोनसे बाहागो दा बेनिफ्राइ जोङो ओ जोंनि समाजाव आरोबाव दंबावोसो जे जों मैहुर बायदिसिना खालामनाय नाहा मैहा थांनाय दा मैहुरावबो जोङो गोबां बायदिसि बायदिसिना मैहुरफोराव जोङो बै औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय ना हमनायावबो जोङो गोबां माने बे औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो दा जोङो आरोबाव बुंनो हागोन जे जोंनि सानफ्रोमबोनि नांबाय थानायखौनो बुंनांगोन जेनेबा जोङो दाला सान्द्रि बायदिसिना संग्राय बेफोरबायदिबो जोङो औवाजोंनो बानायना लायो खादा बायदिसिना आरो न' लुनायाव जोङो ओ न'नि इन्जुर दुमथेनो थाखाय औवाखौनो बाहायो न'नि साल सानाय बेफोरबायदियाव जों माबाखौनो बाहायो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां दङ दा जों गेजेराव आरो नायनो थाङोबा जों इसिं सिंङावबो जोङो औवानि बाहायनायबो जोङो मोननो हायो मानो माबायदि मोननो हायो होननानै बुङोबा जोङो मैगं दोननाय खादा बायदिसिनाखौ जोङो औवाजों हे -नानै लायो बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो ओ जेब्ला जोंनि ओंखाम संनाय बे अर गुमोरो बेफोरबायदि अर गोमोरनायाव जों अर सुखांनो थाखाय जोङो औवानि हासुंखौ जों बाहायनायखौ नुयो औ बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां दं धोरोमनि बिथिङाव नायनो थाङोबाबो जोङो ओ बाथौ सिबियारि बर'फोरनि गेजेराव बाथौनि बेरा दुमनाय बायदिसिना जोङो बेफोरबायदि जों नुनो मोनो गोबां बिथिङाव जों औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनाव जोङो दैखर बायदिसिना बाहायोमोन दा दैखरावबो जोङो बेफोरबायदि -दिनो औवाजोंनो बेरा दुमथेयोमोन बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव आरोबाव ओ बारियाव मोसौ हाबो बोरमा हाबो बेफोरबायदि जोङो औवाजोंनो बेरा होनानै लायो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो औ बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव माने गो गोबां औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बारि गंसेखौ बेरा होजोबनायनि उनाव जेबोब्ला जोंनि ओ हाबनाय लामा बेवहाय जोङो गोदोहाय हरख्ला बायदिसिना होना लायोमोन दा बे हरख्लाया जेनेबा जोंनि जायनाखि खुन्थिया बे खुन्थिया जेनेबा जोंनि ओ औवा नङाबाबो दंफांफोर जायोबाबो जोंनि बे जायनाखि बेयो जाय गोलाव दान्दा बेखौ जोङो औवाखौनो बाहायोमोन बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंनि आरोबाव जोङो दानाय लुनायावबो जोङो गोबां औवानि बाहायनायखौ जोंङो दानाय लुनायाव जोङो ओ सों जेननाय समनिफ्राय दा दानायसिन जि दानाया जोबनायसिम जों औवा बाहायनायखौ गोबाङैनो जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां जों औवानि बाहायनाय नुयोबा नाोंथाङा होनदों औवाखौ जोङो ओ फाननानैबो जोङो बेखौ रां आरजिनो हायो बेफोरबायदि जों गोबां जों मोननो हायो आरो दा बेबायदिनो जोंनि ओ गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि जों गोबां औवाखौ जोङो बाहायबोदों आरो नोंथां दिनैसिम गोदो गोदायनिफ्राय दिनैसिम जोंनि औवानि बाहायनाया जोबनो थाङाखै न' लुनाय बेलायाव जोङो जेनेबा फाक्का बायदिसिना न' लुनानै बादोंबाबो जोंनि गेजेराव औवानि बाहायनाय
नंगौ औ नोंथां दायो बि जाब नोंथां